हेलौ औ नोंथा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
होनो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायलायनो लादों आरोना बेनि सोमोन्दै जों दा सानैजोंहाय सावरायलांसै
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा ओ आयदाखौ बेखेवजेनदो नोंथां
औ ओ जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाया माब्लानिफ्राय जेनेबा माब्लानिफ्राय बर'फोरा गाननाय जोमनायखौ जेनेबा गानबोदों दानानै लुनानै बेफोरनि सोमोन्दै जों थि समखौ बुंनो हाया आरोना
औ
औ बेफोरनि गेजेरावनो बर'फोरा जेनेबा दख'ना हिन्जावफोरा गाननायावहाय जेनेबा दख'ना थाबाय जोमग्रा
उम
आर'नाइ गामसा हौवाफोरनि थाखाय आरोना गामसा बेनिफ्राय जयै गानग्रा हिसाबै बयबो बाहायग्रा हिसाबै जोंनियावहाय सिमा बेफोर थाबाय आरोना बेनिफ्राय जोङो दख'नाखौहाय जेनेबा जोङोहाय हेलौ हेलौ
खोनायाखै नोंथां
औ दे खोना औ खोनादों खोना खोनागासिनो औ दे दख'नाखौ जोङोहाय गिबियावनो जोङो बर'फोरा जेनेबा गावनि आखाइजोंनो गाव दानानै लुनानै गानो जेनेबा जों दख'ना दाग्रोनो थाखाय बर'फोराहाय जिखौहाय गिबियावनो सोंगोरो आरोना
थ'
औ बर'फ्रा जेनेबा जि दानायाव नांगौ जानाय जेनेबा खुन्दुंफोरखौबो गावनो दिहुननानै लायो जेनेबा खुन खुन्दुंजों उननिफ्राय आरो इन्दिनि इन्दियो इन्दि एम्फौनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै बर'फ्रा जिखौहाय खुन्दुं लुनानै दायो आरोना
औ औ
बर'फोरनि दख'ना गाननाय जिआ बर'फोरनि दख'नायावथ' गोबां आगर थायो आगरनि महराबो थायो आरोना
उ
जेनेबा बर'फोरनि आगरफोरनि मुं हिसाबै दङ जोंना फारौ मेगन
औ
आं नोंथांखौ खोनायाखै खोनायै मोनगासिनो खोनाहैदोंना मोजाङै
खोनाखादों नोंथां औ खोनाखादों दे बुंलांबाय था
बेखायनो लासै लासै बुंगासिनो
औ खोनादों नोंथां
जेन' दाउथु गद' दङ जोंनिया हाजो आगर दङ मख' दमा बेफोरबायदिनो गोबां गोबां दं आरो जोंहाथ' आरो बे जोंनिया मोनसे जि मोनसे दङ जाहैबाय आर'नाय बे आर'नाय आवगाय जों हाजो आग गरखौहाय बाहायथारो आरोना बेनिफ्राय बयनिफ्रायबो बर'फोरनि गोजाम सिन आगर होनोबा जोङो आगर गुबैखौनो होननानै मिथिनाय जायो आरो बिनि गेजेरावबो माखासे दङ जेनेबा औ फारौ मेगनफोर दङ बेफोरखौ माबानाय जाया आरोना ओमफ्राय गोजामथासिन होननानै बुङोबा जोङो आगर गुबैखौनो होनो निफ्राय बर'फोराहाय जेनेबा हिनजाव गोदान हाबायाव बाहायग्रा दख'ना हिसाबैहाय दख'ना थावसि दख'ना थावसिखौ बर'फोरा बाहायो आरोना बे दख'ना थावसियाव एरनाय आगराहाय खासि हाथायजों
औ नों
अ मोनसेयाहाय मखदमा आगरजों बेफोरजों एरनाय जायो आरोना
खासि खासि हाथाइ आरो मखर दमा ना
औ
औ ओरैनो आर'नाइखौ मा मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आर'नाइखौहाय जोङोहाय जेनेबा आलासिफोरनो जेनेबा मान बावनायावहाय जोङो आथिखालावहाय बांसिन बायनाय नुनो मोनो आरोना आलासि बरायनाय मान बावनायावहाय ओमफ्राय आरो जेनेबा मोसानाय फोराव जेनेबा मोसानाय बेफोरबायदिफ्राव बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना माबा मोनसे फोरबोफोरावबो जेनेबा हिनजावफोरखौबो हौवाफोरखौ लानाय नुनो मोनो।
लानाय नुनो मोनोना औ
औ दानिया दे नोंथाङाबो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायदो
जागोन नोंथां
औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गानना- जोमनायाथ' मोनथाम रोखोम खोमनि मा बाहायनाय जायो जेरै हिनजावफोरनि गाननाय- जोमनाय, हौवाफोरनि गाननाय-जोमनाय आरो बयबो गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय-जोमनाया बिदिनो दख'ना जोमग्रा बिदि थाबाय आरो हौवा फोरनिया गामसा आर'नाइ बिदि थाबाय ओमफाय बयबो जोमनाया बयबो एबा हिनजाव हौवा सानैबो जोमनो हानाय आरो जाबाय उल जि थाबाय आर'नाइ सिमा आरो फावग्रि बिसोरखौहाय हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो लानाय खौ नुनो मोनो आरोना
उम
नोंथाङा फुंनाय बायदिनो गोदोनि समावथ' ओ बर'फोरा गावसोरनो दानानै लुनानै गानोमोन खुनदुंफोरखौबो गावसोरनो आखाइजों मा होनो नुनानैहाय बानायनानै सै जिफोरखौ सोंनानै दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओमफाय आथिखालावथ' बिदिखौ बां प्राय नुनोखौनो मोनला ना नोंथां
ओम ओम औ औ
आथिखालनि मुगाया सोलायबोनो हमबायना टाइमाबो कम जाबाय आरो थाइमजों खारफानो सोलोंबाय आरोखि आथि लोंथायावबो दासिमबो साफा सानै बर'फोरा जि दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो बर'हिनजावफोरा गामसा दख'ना बिदि दानाय फोरखौ नुनो मोनो ओ दाजों आरो गोदोजों माबादि फाराग सोलायबोनाय नु खो नोंथाङा इसे फोरमायदो? नोंथांमोननियाव ओ दासिमबो जि दानायखौ नुबावो नामा? गामिफोराव
खोनाबाय नोंथां?
बे
बारा मोजां खोनाखै नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनादों नोंथां
इसे थाबथादों नोंथां बारा मोजां खोनायाखै
आओ
खोनाबायना नोंथां?
खोनायाखै नामा? खोनादोंना खोनाया हेल' खोनायासै नोंथां नोंनिखौ मोनसेबो खोनादोंना?